औ खोनादों नोंथां।
औ मोजाङै खोनादों ना नोंथाङाआं माथोखौ?
इसे नोंथांनि नेदा प्रब्लेम नामाथाय।
र' नोंथां आं एसे नोंथांआ खोनादोंना हेल'।
औ खोनादों नोंथां एबार ओं हेलौ। औ। खोनादों नोंथां हेलौ औ खोनादों नोंथां। खोनदों।
आंनि बाथ्रा गावदों नामा नोंथां हेल'?
हेलौ।
औ आंनि मा थोआ गावदों नामा नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
नोंथां दाथ' आं ओरैनोसो दङ जिरायलाबायनानै।
अ ओंखामथ' जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओंखाम जाखांबाय औ नोंथां। ओंख्रियाथ' जोंना थाइगिरजों नासोमोन नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों नोंथां अ
खोनादों औ नोंथां नोंथांङा सुयो नामा नोंथां
औ फ्रि नोंथां
बिदिबालाय आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नों फ्रिब्ला
औ
हेलौ बिदिबा आं नोंथांजों मोनसे खोथायाव सावरायनो सानदोंमोन नों हेलौ
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे बुंलाय मा बाथ्रानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा आंजों
आंङो सावरायनाय आयदायानो जाहैबायमोन खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओं हेलौ‌खोनादों नोंथां
आंनि सावरायनाय आयदायानो जाहैबायमोन दानि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव एसे सावरायनाय जोंनि नुनो ह नोंथाङाबो नुनो हादों बे जोंनि दनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लोंनाय जानाय सुथनाया बांला गासिनो दं दि सानफा एफा बिदिनो दिन बा दिन बारायलांगासिनो दं दा बेखौनो बे खोथाजोंनो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों एसे ए नोंथांङाबो सैला दायो
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे सावरायदो
औ ओ दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा एसे गोबां जायो लोंङो ज' ज' बेरायो लोंनायावल' ओंखारो ज' ज'नो गामिनि मोनसे फिसा फांसन बा गामिनि मोनसे खामानि मावनो बिसोरो हेफाजाब होलायलाया जानाय लोंनायावल' नुजाफैयो खाव खाव्ला खाव्लानो लोंनो जानो होनबा एसे बिसोरो ज' ज' लोगो नांनानै बोयो ओंखारबोयो बिदियाल' नङा नोंथां बिसोरो गामिनि फिसा फिसा फांसन जाबाबो बेयाव फांसननि साननै सानथाम सिगां खामानि मावोना फोरावबो नुनो मोनलाया जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओंखारलाया रावबो बो बिदिनो मोसानाय दामनाय देनाय गामिनि एबा फांसन एबा गामि खाथिनि जानायाव बाहागो लालाय लाया मोसानाय सोलोंलाया माने जिखुनु होन बिदियाव ओंखारलाया माने बिसोरो दानि जुगनि जामोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लोंनायखौल' बांसिन माने गोसो होयो बा लोंनाय जानाय सिगारेट सेबफुंनाय मानाय बिदियाव लोगोसे ज' ज' ओंखारलायो लोगो नांनानै थांलायलायो आरो बेदिनो ज'ज'लोगो नांनानै नै अबा अबा फुरथि जाहैयो खाना जाहोयो बे बांलांगासिनो दं माने ज' ज' थांसिगोन दा लोगोफोरजों जों लाइमोन सिं सेंग्रायानो जायाबा सिख्लाफोरानो जा बिदि ज' ज' थांनानै जुमाय बायहैसिगोन सिगारेट सोबग्रा माबा माबि लोंसिगोन जासिगोन मिनिसिगोन मोसासिगोन बिसोर ना दसे समबो ओंखारनो हाया जोंनि गामिनि फानसन एबा मन्दिर एबा गिरजाफोरखुनो
औ नंगौनोथां
ओंखारलाया खामानि मावनो बे नङा माने आंङो जास्ट एक्जामपोलसो होदों बिदिनो बिसोरो लोंनाय जानायाव ओंखारनानै थांङो सालायो गारि मथर लोंनानै बेजोंनो एक्सिडेन्टफोराबो बिसोरो जालाबायबाय थायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा इसोर' नङा जोंनि जोंनिखौनो होनसै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' ओंखारनानै बिदिनो एक्सिडेन्ट जानायबो खोनाबाय थायो सानफा एफ फा दासिमावनो सासे खोनाबायानो थायो माने दिनै बे बे सेंग्राया जादों ओमफ्राय आरो अखानायै खोनालायसिगोनलाय सासे सिख्लाया बिदिनो गोलैदों मादों एक्सिडेन्ट जादों होननानै खोनानो नुनो मोनबाय थायो माने। बिसोरखौ नुनानै आरो जों जोंनि उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बिदिनो एखे एसे लोङो माने ज' ज' बेरायो बाइक साखावलाबायो लोंनानै एक्सिडेन्ट जालाबायो। बेफोर माने बांलांगासिनो दं।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोंङो खमायनो हानाय मथेबा मा स्टेप बा मा ओ समादान लानांगोनथाय नोंथां? आं नोंनाव बेखौ एसे सोंनो सानदों।
औ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासिबो सैथोआनो दायो जोंहा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासिबो सैथोखा आं बुंनो सानो जे दायो जोंहा आथिखालनि बा दा जुगनि एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंना बांसिनानो निसा बुस्थु फोर एबा बायदि रोखोमनि निसाफोर लानायाव गोसो होसै आरो बिसोरो बिब बदिनो माबा मोनसे मोजांफोर एबा माबा मोनसे मोजां फानसन एबा माबा मोनसे मोजां सम दिहुननानै बिसोरो बेफोराव थाङा आरो बिसोरो बायदि रो रोखोमनि निसा बुस्थुफोरखौ बिसोर लायो। बिसिनिया दाब दाब जायगाफोराव बेरायनाय बाइकफोरजों बेरायनाय बाइक फोर साखावनाय बेफोरावल' बिसोरो बांसिन गोसो होसै। दायो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय ए जोंहा बिसोरखौ होबथानो थाखाय न'खरनि गिबियावनो बिमा बिफाफोरा एसे थाल लानांगोन। जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो एसे जेब्ला रायगोन बुगोन अब्ला बिसोरो गिनानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनाय नङा आरो जों थ' बिसोरनो उन्दै समफ्रावनो मबाइल फोर एबा बाइक फोर बियोब्ला जों बिस नो होनाङा जुदि बिसोनो एबा बिनायमानि नि फोरखौनो जों होजोबोब्ला अब्ला बिसोरो बिदिनो उन समावबो गिदिर गिदिर एबा दाम गोसा मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो बिनो हमगोन अब्ला बिसोरो मोनाब्ला रागा जोंगोन। एबा आरो बिसोरो जेब्ला निसानि गुबुन मोनसे सिग्रेट जौ जुवा बायदिफोराव बिसोरो गोसो होथाबो एबा बिसोरो बेफोरबायदिनि निसा फोरखौ लायो एब बा बिसोरबायदि खेल जुवा खेलफोरखौ गेलेयो बिसोरो थिक बेबायदिनो बेफोर होबथानोबाथ जोंहा बिसिोरनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइफोरखौ होनांगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ जों जोथोन लानांगोन आरो बिनायखि जों होजोब नांङा बिसोरनो अब्ला जों बेफोरबायदिखौ होबथानो हागोन आरो जोंनि गामियै ओनसोल एबा टाउन सहरनि ओनसोलफोरा एसे गोख्रों नोजोरजों राहा लानांगोन अब्ला बिसोर बिसोरो गिनानै एबा गावसोरनो बेफोर बेबायदि खामानिफोरखौ मावनाय नंङा आरो गावसोरनो बुजिगोन आरो बिसोरखौ बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय सासे एबा मोजां गियानि गुयनि मानसिफोरा बुजायनांगोन अब्लानो बुजिनो हमगोन एबा लासैयै बिसोरो बुजिलाङो दायो नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां
नोंथांङा सलिउसनफोरखौ जोबोद मोजांङानो बुंदों बेदि जोंङो बेदि ओ बिदि माने स्टेप एबा ओ मा होनो बे हमादान बिुदि हमादान लानाय जायोब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन जोंना जोंनि इयउथफोरा माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबाङानो बांसिन बांसिनानो माने मोजां जोबोर मोजांनि लामायाव थांजोबगोन बिदि जोङो खायदा लायोबालाय। नों बुंनाय बुंनाय खायदाफ्राथ' खोब मोजां गोजा। फोरफोरखौ जोङो बाहायनो हायो ओ बिदिनो जोङो खालामनांगौ। बायदि मोनदों आंबो हबासो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां जालांगोन मोजांनि लामायाव थांनो रोंगोन बिसोरो ओ दा जे नोंथाङा जे बुंदोंमोन उन्दै समनो दामि दामि बाइक रां थर एबा गारि एबा मबाइल होनाङा बिनायखिनिखौ होजोबनाङा। बे जोबोद मोजां मोनदों आं बेखौ होननायखाय नोंथांनि खुगानिफ्राय खोनानायफ्राय। बिराद मोजां मोनदो आं माने बिदि ला बिदि जोङो बिदि खालामो अब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन। मानोना बिसोर बिसोर दिनै बेखौ बिगोन गाबोन बैखौ बिगोन समफोर बैखौ बिगोन बिदिनो बारायलांबाय थायो लुबैनाया। थोजोबा नालाय आरो बिदि होनाय माने जोङो गावसिनि गथ' बा फिसाला फोरखौ नै गाज्रि खालामना लानाय गाज्रिनि लामायाव थिनहरनाय बायदि जायो माने हथिथ' होजोबनाङा आरो नोंथां ना।
औ नंगौ नोंथां।
बुजायनांगोन नों होननाय बायदिनो जों राहा लानांगोन। बुजायनांगोन आनसलफोराबो मोजाङै मोजां दिन्थिनांगोन। लामा दैदेननांगोन मोजांनि लामायाव एसे गाइद खालामनांगोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदिनो जोङो ससियेल मेडिया प्लेटफर्मफ्रावबो गाइद खालामलांनो हायो। मोजां मोजां मोजां ओ बुंनानै मा बिदि बिदि खालामनाङा बिदि माबानाङा होननानै एसे एनै बुंनानै आगार जायो जोङो एसे होनबासो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बे मेसेजखौ नुनो मोनगोन। फुजिगोन। बुजियाबाबो बिमा बुजियाबा बुजियाबाबो बे जोंनि मेसेज जों आयदाफोरखौ खोन्थानायखौ गावसोर बे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिमा बिफाया नुनानै बिदिनो मोजांनि लामायाव लायक दिन्थिहरनो हागोन गावसोरनि गावबा गाव फिसाला फिसाजो फोरखौ। बेथ' जोबोद मोजां आयदा नों थां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनि बाथ्राफथ' गासिबो सैथोआनो। औ।
जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा जे बिदि बिदि बुजायबाय आंबो गावबो एसे आय खायदा मोनबाय माबि माबि खामनांगौ। ओ नोंथांजोंनो सावराय नानै आं दा बुहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा बिसिमावनो आङो बिदाय लानाय जासिगोन नामाथाय नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां होमबा।
औ दे नोंथां।